हेलौ। आंनि वइसखौ खोनाबायना नोंथाङा।
खोनादो।
खोनादोंना। ओ नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथाङा दा मा खालामदों?
जास्ट स्कुलाव थांदोंमोन दा सफैना दसे जिरायना दङ।
अ थ' नोंथाङा। दा। आंजों जानाय लोंनायनि ओ बारायाव एसे खोथा बाथ्रालायरायनो हागोन ना मा हागोन ना नोंथां औ औ थ'। जों मिथिगौ जानाय लोंनाया जोंनि थाखाय बिराद। इम्पर्टेन्ट माने जोङो। जानाय लोंनायखौ बिराद माबा होनांगौ गावनि देहानि थाखाय जानाय लोंनायाव एसे नायनांगौ। हेल्दि जिनिस जानांगौ आनि हेल्दि जिनिसखौथ' जों जानो नाङा जाय। जोंनिस देहानि थाखाय हानि काराकथ' बेफोरबायदि जिनिसखौथ' जोङो ओं। जानाङा आरो थ' नोंथाङा। नोंथाङा नों नोंनि दैलि लाइफनि जानाय लोंनायनि बारायाव एसे खोन्थानो हागोन नामा।
औ आमलाय जानाय लोंनायाव दा जेरैबायदि दा नै फिथाइ सामथाइनि जानाय सम नालाय थायजौ जानाय बा सफैगासिनो दाथ फ्राय फिथाइ-सामथाइखौ जानाय बाय थाइजौ खान्था बेफोरबायदि जामफोरखौबो फिथाइ सामथायाइफोरखौ बांसिन जानाय थांदों आरो बेनि अनगायैबो आ जेरैबायदि मैगं थाइगंनि बेलायाबा बे गासिबो बे मैथाफोरखौबो जानाय थाङो दालि बेफोरबायदि हा। ओमफ्राय बेदरफ्रा बे जोंनि दोरोङारि जिथु बेदर बे नाफाम बा ओ नारजिफोरफोरखौ
औ औ औ औ।
खौबो जानो मोजां मोनो आरो बेलर जानाय मोजां नंङाना बेखायनो गासै जानाय फोरखौ लिमिटाव बेसाव लाखिनानै जाबा मोजां जायो आरो। दा नों माखौ ओ माखौ। खौ मोजां मोनो दा बर्थमान नोंनि फेभरेट जेनेबा फुटफोरा माफोर माफोर बेफोरबायदि
आङो जानाय लोंनायखौ माने आंथ हस्टेलावसो थायो नालाय थ जानाय लोंनायफ्रा जोंना जोंनि हस्टेलानो होयो जोंना हस्टेलाव फुङाव ब्रेकफास्ट एक्सेलि ब्रेकफास्टआ जोंना मोजाङानो नो होयो फुंनि जानाया जोंना फ्रामबो जोङो थालिरजों ओ दावदैजों मोनो आरो बेनि बेनि बाहागाव जोङो सेन्वइस ब्रेड रटि पुरि बेफोरबायदिबो मोन जायो आरो फुङाव
औ।
ओमफ्राय जोङो ओम जोङो उम माबा साननि साननि ओंखाम बार'थायाव मोनजायो थ' बांद्राय जेबो मोनजाया बेयाव जोङो खालि दालि आम ओमफ्राय फाजाल'मोनजायो आरो दालिजों फाजाजोंल' ओमफ्राय मोनानियाव मोनानियाव जोङो साननै दिन बेदर मोनजायो साननै दिन ना मोनजायो साननै दिन पनिर मोनजायो आरो। तह बे जोंनि हस्टेलनि ओ ओमफ्राय जोङो बेलासि बेला सियाव साहा पानि मोनो साहा साम'सा बा दस्रा जोङो पेकेटनि बुस्थु जानो मोनो बेलासियाव।
औ।
आतसा
नों दा फरायबाय था फरायबाय था फरायबाय थादों होमबा फरायस दा दाथ' नै फिथाइ सामथाइ जायाखै होमबा?
दा फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइखौथ' जोङो हस्टेलाव मोनजाया जोङो जानोबा गाव गाबावनि फैसाजोंनो बायनानैसो जानांगौ।
औ। ओम। ओरैनो दा फिथाइ सामथाइनि गेजेराव माखौ बांसिन जानो मोजां मोनो?
ओ फिथाइ सामथाइया आरो आनारस बेफोरबायदि। बेखौ बांसिन जानो मोजां मोनो। बिदिनो आरो। फिथाइ सामथाइखौ।
आनारसफोराथ' जोंनि गावबा गावनि न'फोरावनो थायो थाइजौ खान्थाल जामब्रा
औ औ।
आरो दा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव जेनेबा जों फिथाइ सामथाइ फाननानैबाबो जों रांखावरि बेफोरखौ खामायनो हायो आरजिनो हायो। बे फिथाइ साम थाइया जानायजों लोगोसे जोंनि रांखान्थि थिखौबो जौगाहोनो हायो। बा जोङो फिथाइ सामथ थाइफोरखौ गायनांगौ बिफांफोरखौ मोनजानाय बा मुलाम्फा मोननाय बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ गायनानै जों जुदि फालांगियारि बेफोरबायदि बिथिङाव खालामनोबो हायो बा जोङो रां आरजिनोबो हायो बेबायदि खालामनो हायो आरो। दा जोंनि बर' मानसिफ्राबो बेबायदिनो बेफार फालांगि खालाम खालामबाय दं। आं बे फिथाइ सामथाइ गोबां फिथाइ सामथाइनि आबाद मावबाय बागान बेबायदि बागिसा दा खालामनानै दा बेबायदिनो जों बर' हारिफ्रा माने जौगालांनो हायो आरो
औ औ औ
दा फिथाइ सामथाइ न'आव मा फिथाइ सामथायाइ दङ बायदि नोंथा नोंसा
सामथाय जेबबो गैया आरो जोङो फिथाइ सामथाय जानांगौबा जों न'आवबो बायनानैसो जानांगौ जोङो माने गामि नङा नालाय जोङो टाउननिसो नालाय जोङो बांद्राय फिथाय सामथाय माबायाखै जोङो बायनानैनो जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि न'आव नोंथांमोननि न'आवथ'
जोंनाव थाइजौ थाइजौ दङ ओमफ्राय खान्थाल बेबायदिबो दङ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आरो जाम दङ ओमफ्राय बग्रि दङ ओमफ्राय सुमफ्राम बेखिनियानो दं आरो
औ
नांगौ एक्सुलि न'आव थाबा मोजां खायसे गासैबो थाजोबाबाबो फिथाय सामथायखो दा गायबासो उनाव मोनजागोन नैबायदि नङा होमबा गायनां गौ आरो जायोब्ला आरो जागा दङब्ला गायनो हानाय बेबायदि मानो होनबा जोङो जि बुस्थुखौ ज न'आवनो जायो बेखौ जोङो गायालासेनो बायना जायोब्ला जोंहा ओ माबा जायो आरो दा रांबो नांलायबाय नङा होमबा जि बुस्थुआ न'आवनो जायो जों हायो जानायफोर माने न'आवनो मावनांगौ आरो आं सानो आरो बेबायदि
औ थिग बुंदों नोंथाङा माने जोङो न'आवनो गायबा जोङो बुस्थुफोरखौ साफा आरो फ्रेश मोनजागोन जोङो मार्केटनि बायनाया जोङो केमिकेल होनाय मुलि होनाय बेफोरबायदिखौ मोनजायो ओ ओमफ्राय जोङो न'आव गायबा माने खानानैनो मोननाय बेबायदि आरो ओमफ्राय बाजारा जाबाय दुइ दिन दिन एक हप्ता फुराना बेफोरबायदि जाबाय आरो जोङो बेफोरबायदिखौ मोनजायो आरो थ' न'आव गायनाया साबसिन नोंना राङाबो बासायो आरो नआव गायनाय
दा फिथाइ सामथाइ होनना बुङोबाथ गोबां आरो दा हमनाला जोंनि जायगायाव फिथाइ सामथाइ जायो माबायदि फिथाइ सामथाइफ्रा जानो जाया आरो जेनेबा जानो एसे दिगदार बा जानाखि नुनो मोनो मिथिगौ ना नोंथाङा? जोंनि जायगाफ्राव आरो माने गाहायै माबायदि जायगा फिथाइ सामथाय फोरा दे बुंलाय।
जोंनाव मेलला फिथाइ सामथाइ बेबायदि माने गायजायै दङ आरो बेखौ माने मार्केटआव बाजाराव दस्रा जायगानिफ्राय लाबोयो आरो बेथ मुलि होनायसो बे माने जोंनि जायगाया एफाबो माने बिसोर फिथाइ सामथाइ गायनोफ्राबो माबा नङा आरोखि बे फिफांखौ माबा फेदेरनो हानो बेबायदि इनभाररमेन्ट गैया आरो त ओ बेफोरबायदि जेसेखि ड्रेगन फ्रुट बेफोरखौथ दा ओ मानसि फ्रा गावनि नआवनो गायो आरो माने ओरैनोथ बांद्राय गायजाया होमबाबो फेदेरो मानसिफ्रा ड्रेगन फ्रुट किउवि ब्लुबेरि बेफोर बायदि जाबाय बेफोर बायदिखौ नआव जोंनि जायगायाव एक्सलि बारा गायजाया बांद्राय मोजां जाया गोखै जायो आरो बेफोर बायदिखौ माबाबा थ बायरानिफ्राय मुलि होनायखौ लाबोयो आरो त बिसिना एक्सलि बारा थावा
बायरहानि लाबोनाया
दा आं सानो बेफोर बायदि खायसे बुस्थुफोरा जायाबो मोनसे कारनबो जानो हागौ जेनेबा जों जोंनि आबाद मावनाया जायाबो जानो हागौ मोनसे जेन साइन्टिफिक मेथदाव आथिखालाव आरो जे साइन्टिफिक मेथदाव खालामनाय जायो आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ बेखौ नायनांगौ जायो माने नोजोर होनानै खालामनांगौ जायो। बा जोङो केयार लानांगौ जायो जोथोन लानांगोन ना दा बेखायनो गोबां गुबुन हादर निफ्राबो गुबुन हादराव जानाय फसल बा बेबायदिनो फिथाइ सामथाइफोराबो आथिखालनि बेफोरबायदि हायाव जानायखो नुनो मोनो माने साइन्टिफिक मेथदाव खालामनाय जाजोबबाय आरो गोबां बेबायदि दङ थाइजोबो खाय से थाइजौ जापानिस थाइजोबो दोङो बेफोर बायदि जापान हादोराव जानाय थाइजौ जोंनि बे एरियाया माने जोंनि हादामावबो जानायखौ नुनो मोनो आरो माने जों गासैबो फिथाइ सामथाइ मोनो मोजाङै मोननांगौब्ला फिथाइखौ मोननांगौब्ला जों मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो बे बायदि आं सानो जोंनियाबो हाया मोजाङानो हासार गोनां हा बा जानाय हा आरो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ फोरा जायो आरो नाथाय जों जोथोन लायैनि थाखाय माने थैलाङोबा जेरैबा जोथोन लानांगौ बेफोरबायदि लानायखौ नुनो मोना बेनिखायनो जानायखौ नुवा आरो
औ औ
आं सानो साइन्टिफिक मेथदआव जुदि खालामोब्ला मोजां जायो उह जागोन होनना आं सानो आरो
औ थिग बुंदों नोंथाङा नोंथांनि साननायाथ' थिगैनो ओमफ्राय जोंना समा बो जाबाय आरो स' नोंथांजों रायजलायनानै बिराद मोजां मोनबाय आङो ओ गोजोन्थों नोंथां
अ थेंक इउ साबायखर थेंक इउ